औ हेल'
खोनादों
औ औ खोनादों द औ
नोंथाङा मा खालामदों दा
आङो ओरैनो दंथ'यो दायो
आं नोंथांजों एसे गोनां टपिकनि सायाव रायलायनो होननानै फन खालामनाय जादों नोंथाङा राय्लायनो सम दङ ना
औ औ फ्रियैनो दङ दे दे दा दायो रायज्लाय जागोन
औ दा होमबा जों सावरायनोसै
औ मा टपिक लागोन होनदों
जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माने जाग्रा आदार दोनथुमनानै जानायनि सायाव सावरायनोसै
औ औ
बिदिब्ला आं जागायनि
औ
जोंनि बर'फोरा मोनसे आबाद मावनानै जाग्रा हारि जेराव औ गावसोरनि नांगौ बुस्थुफोरखौ नांगौ जाग्रा आदारफोरखौ बिसोरो माब्ला माब्लाबा माब्ला जानांगौ मा समाव जानाङा बेफोरनि सायाव मोजांनि गियान दङ बिसोरो माइ आबादजों लोगोसे बायदिसिना मैगं थाइगंनि आबाद मावो बेफोर मैगंफोरा खायसे मैगंफोरा सिजोनेल मैगं आरो बोथोराव मोननाय मैगं बेफोर मैगंफोरखौ उन समाव जाहैनो थाखाय माबायदि दोनथुमनांगौ बेफोरनि गियाना बर'फोरनियावनो दङ आरो बेफोरखौ बेफोरखौ मोजाङैनो दोनथुमनानै बिसोरो नांगौ समाव बाहायनानै जाहैनाय जों नुनो मोनो
औ
थिग बेबायदिनो जोङो गिबियाव बुंनो हागोन बेफोरबायदि दोनथुमनानै जाग्रा आदार होनानै बुङोब्ला गोबां दङ बेनि गेजेराव जोङो गासैनिबो फेभरेट नारजिखौ बुंनो हायो नारजि नारजिखौ जोङो बे नारजिया फाथोनिफ्राय
औ
जायो फाथोखौथ' दैज्लां बोथोरावसो आबाद मावनाय जायो जिेहेथु बेयो मेसें बोथोर बोथोरावहाय जाहैनो थाखाय थाहैया गोथां बिलइाया बेनिखायनो बर'फ्रा मा खालामो खौ फाथोखौ जेब्ला खानानै फोरानना लायो फोरानना लानायनि उनाव बिसोरो बिलाइया रानोब्लाथाय बेखौ मोजाङै माबेबा बस्थाफोराव मोजां खाथिनानै दोनो आरो जाहाथे बेखौ मेसें बोथोराव गोसो जायोब्ला जानो हानाय बायदि बेबायदिनो नाफाम नाफामाब बेथ' बर'निनो मोनसे मोजां जाग्रा खाजा बेखौबो दैज्लां बोथोराव जेब्ला अखा जुब जुब हायो अब्ला नानि आं आंखाल गैया जायोमोन गोदोनि समाव दाथ' एसेबां मोननोबो थांलिया नाखौ बे समाव ना मोनसोयोब्ला नाखौहाय सान्दुंङाव राननानै बिसोरो थास' बिसुं गोसोम होनानै ववालाव देनानै औवा हासुङाव सोनानै दोनो बेखौ सोनानै दोननानै बेखौ जेब्ला से दान जायो अब्ला से दाननि उनाव बिसोरो बेखौ से दाननि अनगायैबो बारा सम गोबाव सम समसिम लाखिनानै जानो हायो आरो बेखौ देनानै ह' सुना दोननायनि उनाव से दानाव जानो जायो जानो जानाय नैबेखौ गाव सोरबा खारैजों संनानै जायो सोरबा बा आरो सुप बायदि बानायनानै लोङो आरो लोमजानाय सासे जै जेरै गगा मोननायफोराव हामनो थाखाय बेबायदिनो बे नाफाम देनायावबो गोबां ट्रेडिसनेल नलेज नुनो मोननाय जायो आरो जोङो दा नाफाम नाफामाथ' बेखौ थास'जों लोगो लोगो बियो सानसे समाव सेवहैगोन बेखौ बर'फ मिथिगोन बे सेवनायानो मोनसे मोजां कवाद होयो आरो बर'फोरनो
औ
बेखौ सेवनाय बुस्थु मोनोब्ला थाम्फैया दै थाम्फै दैयोना बे थाम्फै दैनायनिफ्राय बासायनो थाखाय बर'फोरा गोबां ट्रेडिसनेल नलेज बाहायनानै बेखौ प्रिजार्भ खालामनानै दोनो जेरै हासुङाव सोनाय लोगो लोगो जो मोनसे सायाव मोनसे लाइ बिलाइ बायदि होनानै बेनि सायाव हांगार हांगार होगोन सोरबा हाथफ्ला होगोन। बेनि सायाव दिंखिया बिलाइ बायदिजों खोबथेनानै बेखौ गोरायै खाथेनानै दोनो आरो जाहाथे थाम्फैया सिङाव हाबनानै गिदै दैनो हायि बदि बेफारबायदि ट्रेडिसनेल नलेज बर'फोरनाव नुनो मोनो आरो बेबायदिनो मुला मुलायाबो मेसें बोथोराव जानाय आबाद ना बे मेसें बोथोराव जायोब्ला बेखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मोनजाहैया बेनिखायनो मा खालामो बर'फोरा बे मुलाखौ जेब्ला मेसें बोथोराव आबाद खालामोनो आबाद खालामनायनि उनाव बेखौ फोराननानै दोनो आरो फोरानना दोनोब्ला बेखौ जेब्ला गोसो अब्ला जानो हायो आरो जायखौ मुला गुनथ्रुबो होननानै बुङो। बेखौ अनला बायदिजों संना जायो आरो बेबायदि बिदिनो नोंथांनि नोजोराव आरो माबाफोर बेफोरबायदि आदार दोनथुमनानै जानाय गियाननि सायाव मिथिबावोब्ला बुंनो हागोन नोंथाङा
बिदि दोनथुमनानै जानाय होननानै बुङोब्लाथ' जों बर'फोरा गोबां गोदो गोदायनिफ्रायनो दोनथुमनानै जानाय हुदाया दंखायो नालाय बिदि दोनथुमनायखौ लानानैनो माखासे बाथ्रा फावखौबो जोङो नुनो मोनो आरो जेरै दोनथुमनानै जानो रोंब्ला बा गुबुननाव बिनानै जानाङा बेफोरबायदि बुंनाय
थारैनो नंगौ आरो बियो जेरै जोङो हमनानै ला दैज्लाङाव मोनग्रा माखासे मैगंखौ जुदि दोनथुङोब्ला होमबला जोङो मेसें बोथोरावबो जाहैनो हानाय बा बे मैगंखौ मोनि समावबो जाहैनो हानाय बिदि गोबां दोनथुमनानै जानो हायो आरो जेरै जोङो औवा मेवाइफोरखौबो बुंनो हायो जेरै औवा मेवाइखौथ' दा बायदियाव मोननाय जायो आरो समाव बिनिफ्राय मेसें बोथोरावथ' मोना नालाय बिनिखायनो दा बायदियाव माने मेवाइखौहाय गोखै खालामनानै दोननाय जेरै मेवाया सार खालामनानै दोननाय होनना बुङो आरो गोखै खालामनाय बिदि खालामनानै दोननायखौ नुनो मोनो। बेजों लोगोसेनो जोंहा बे मेवायाथ' जानो बिराद गोथाव जायो आरो गोखै जाबाथाय। जेरै जोङो नाफोरजों अमा बेदर बायदिसिनाफोरजों जानो हायो बेजों लोगोसे खायसेयाथ' ओरैनो गोथाङैबो जायो आरो दालि बायदिसिनाफ्रावबो होनानै जानो हानाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा दङ बिदि दोनथुमनानै जानायाव मैथा फिथाइफोरखौबो दोनथुमनानै जानायखौ नुयो। मैथा फिथाइखौ जेब्ला दे मैथाया जेब्ला रा रायोना फिथाइआ बे समाव थ' बिलाइफ्राबो गैया जाखायोना फिथाइआ गोरा जाब्लाथाय बै फिथाइनि सानै गोजा गोजाया बेखौहाय जिरनानै बेखौ मोजाङै फोराननानै दोनो आरो। बेनिफ्राय फोराननानै बहबा गोदोनि समावथ' बिदि भयामफोरनिबो बाहायनाय गैयामोन नालाय जिफ्राव खाथुमनानै मोजाङै दोननाय जायोमोन आरो।
औ
बेनिफ्राय बेयाव दोननानै मा होनो जानाय जायोमोन आरो। बेनिफ्रायो जाखां बेखौ जायो बेजों लोगोसेनो आरो नों दहाय बुंलांनाय बायदि मुला गुन्द्रुवआ बेखौबो माने बिखौ खायसे जायगायाव दहाय नों बुंनाया जेरै बेदर खौ मा होनो हानानै फोरानना दोनो बेखौ मुला गुन्द्रु होननानै बुङो खायसे जायगायाव खिन्थु खायसे जायगायाव बेखौ मुला गोरान होननानैसो बुङो आरो बिनिफ्राय बे मोनसे दङ जेरै मुला बिलाइखौबो मोजाङै ओ खानानै सुनानैहाय बेखौ एसे माने फोरानस्रोयो आरो बिनिफ्राय मुला बेदरबो दरनायसो लायो बिनिफ्राय देनानै बेखौ देनानै मोजाङैनो देनानै माने सिगाङो माबाफ्राव थालिर बिलाइ एबा बायदिसिनाफ्राव मोजाङै बोनथुमनानै हायाव फबनानै दोनोमोन आरो सब दासेसो ओमफ्राय एसे फेसेवनाय बायदि खालामो आरो ओमफ्राय खालामनानै बेखौ बोखां उनावहाय बुरनानै सान्दुंआव एसे होस्रोनानै भयामफ्राव सोनानै दोनोमोन बेखौ माने मुला गुन्द्रु होननानै बुङो आरो बांसिन। बेखौ' जोंनि बर'फ्राबो जायो आरो बांसिन बियो माने स्पेसियेलि नेपालि बि फोरनि जाग्रा मोनसे ओ खायद' आरो बिसोरनि माने ट्रेडिसनेल ट्रेडिसनेल बायदि आरो बिसिनि ओमफ्राय बेखौबो जायो आरो बर'फ्रा बेजों लोगोसेनो बा सिखि बिबार ओ सेवालि बिबार बायदिसिनाफोरखौबो दोनथुमनानै अनलाफोरजों जानाय बेफोरखौबो नुनो मोननाय जायो आरो।
औ
बेजों लोगोसेनो आरो दंबावो जोंना ना ना बेदरफोरखौबोथ' बर'फ्रा बिदि दोनथुमनानै जायो फोराननानै
बेस औ बेजों लोगोसेनो आरो दङ जोंना बिदि खुमब्रा लाव बेफोरखौ लावखौथ' नङा जोगोनारफोरखौ माने दोनथुमनानै जानाय होननानै बेखौबो बुंनांगोन आरो जेरै खुमब्राफोरखौ आरो लावफोरखौ मोजाङै राहोनानै गोदोनिफोराथ' माने बै मोसौ गलिनि बैसांफोराव गलिनि गोजौआव माने मोनसे दोनग्रा थायो बेफोरावहाय थिखोनानै दोननाय जायोमोन आरो बेनिफ्राय बै मोननि बोथोरफ्राव जासिगोन आरो बेफोरबायदि गोबां दङ आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दोनथुमनानै जानाय हुदाया
औ
बेजों लोगोसेनो
दंबावो आरो गोबांनो आरो नोङो मा मा मिथिबावो जेनेबा बेफोरनि अनगायैबो माबा मिथिबावो नामा
औ मिथिगौ जोंहा खार' खान्दाय बिबाराबो बेबो मोनसे गोथाव जानो ओंख्रि बेखौ बेबो दैज्लांबो बोथोर दााबायदियाव बारो बेबायदि बोथोराव बारनायखौ मेसें बोथोराव जाहैनो बर'फोरा बे खार' खान्दाय बिबार माला सुनानैहाय इसिं न'नि ओंखाम संग्रा अरदाबनि सिगांथिंहाय आलायनानै दोनो आरो जाहाथे बेयो राननानै मोजां जाना थायो आरो बे अरनि दाबजों अब्लानिया गोरान जायोब्ला बेखौ नाजों संनानै जानो गोथाव जायो। बेबायदिनो ओ नोंथाङा बुंदोंमोन ना औवा मेवाइ बे औवा मेवाय आसार खालामनानै जानाया बेनि अनगायै बो जोङो नुनो मोनबावो जे जोंनि नर्थ इस्टनि खायसे ट्राइबफोरनि गेजेराव बे हाजोआव मोननाय औवानि औवा मेवाइखौ माने गोरान फोराननानै बिसोरो दोनथुमनाय जायो आरो दोनथुमनानै बेखौ जायो आरो बे गोरान जोङो बेखौारकेट मार्केटआव बायनो थाङोब्लाथाय गोबां बेसेनाव बायनो गोनां जायो बेखौ जोङो अमा दाउ बायदिजों जेब्ला ओ रुनानै जायो अब्ला जोबोद गोथाव मोन जायो आरो बेबायदिनो जोङो ओ ओ दैज्लां बोथोराव खुसिया खुसिया बायदिबो बोननो थाङो सु नो थाङो सोरबाया बेफोरबायदिखौ ओ जेब्ला सुना लानानै फैयो अब्लानिया बेदर सोरबाया फोरानो बेजों लोगोसे आरो खुसियानि खर'खौ जोङो मोजां बेदरदोंहाय जा फाया बे खुसियानि खर'खौ जोङो बनाव ओ थुनानै बबेबा ओ उखुमाव बा बबेबा जायगायाव थेबनानै दोनो आरो जाहाथे गोरान जानानै बे खौ उनावहाय ओ बाथोन जानो हानाय बायदि खालामनानै दोनो आरो बेफोरबायदि गियाना गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरनाव मोनसे आथालनिफ्राय गुबुन मोनसे आथालसिम बास्लायबोबाय थादों बेबायदिनो दिनैसिम सोरनियावबा ओम थानायखौ नुनो मोनदों सोरबा बा बाहायनायखौ नुनो मोन्दों सोरबा बेफोरनि सोमोन्दै जेबो मिनथिया जालांनो हमदों आरो। बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि ओ ट्रेडिसनेलनि आदबजों ओम जोंनि जि ओ थांना थानायाव नांगौ जानाय जाग्राफोरखौ बेफोरखौ बुथुमनानै जानो हायो आरो।